ज
औ खोनादोंना नोंथांआ
औ खोनादों नोंथां
औ औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे थपि पिकनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो
ओ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ अनला ओंख्रि संनाय बेनि सोमोन्दै औ सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो
ओ सावरायजागोन नोंथां सावराय जागोन
औ नोंथांआ अनला ओंख्रि ओंख्रि संनो रोंङोना रोंआ औ
औ बुंलाय नोंथां
ओ नोंथांआ अनला ओंख्रिफोरखौ संनो रोंगोन ना रोङा ओरैनो
मा होनदों नोंथां नोंथांना एसे नेटआ प्रब्लेम होदों ना
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों
अ नोंथाङा ओरैनो अनला ओंख्रिफोरखौ संनो रोंङोन ना रोङा?
जेनेबा आंथ' बेबादि संफेरनाय जायाखै जेनेबा बेबादिखौ जेनेबा माबोरै संनाय जायो बेफोरबायदिखौ मिथिगौ आरो
औ औ
जेनेबा आंथ' संफेरा जेनेबा बेबायदिखौ
औ औ
जा बेफोरबायदिफोरखौ एवो जेनेबा बेबायदि अनला ओंख्रिफोरखौ दा नोंथाङा होमबा अनला ओंख्रि बागै एसेबां बाथ्राखौ
औ औ दा बिदिब्ला आङो बुंनोसै आरो एसे
अ एसे नोंथाङा जे मिथिगौ जेनेबा जि अ नोंथाङा जेनेबा जि मिथिगौ गोसोआव जि दं बेखौ
औ औ जागोन दे। अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनसे जाग्रा ओंख्रि ना बे ओंख्रिखौथ' जोंहा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाखायो बेजों लोगोसे जोंहा अनला ओंख्रिखौ मोनसे हाबायावबो माने हाथासुनि खुरनाय बेयावबो बाहायनाय नेम दङ न नोंथाङाबो मिथियै जानांगौ औ औ औ बेयावबो बाहायनाय जायो आरो
खाबि आं नंगौ दा
दा अनला ओंख्रि संनाय न बुङोब्ला जोंहा अनला ओंख्रिखौ गिबियावनो संनो थाखाय माइरंनि गोनांथि जाग्रोयो आरो दा बे माइरं जो जहेथु बै औ न'नि जाग्रा माइरं बेखौनो सोमना लानानै दसे सोमनानै बिदि मोजां सुनानै देयो आरो औ खोनादोंना नोंथाङा। औ दा बेकस सुखांनानै मोजाङै देना लायो अन गुन्दै जाजासे ओमफ्राय खायसेया माने देनाय समावनो सामब्राम गुफ फुर बानलु बिदि होफानायखौ नुनो मोनो आरो आङो अब्लाना औ औ बिदि होखा होखाबाथाय माने ओंख्रि संनाय समावहाय बै सामब्राम गुफुर बानलु बिदि माने फिननाय जाया आरो बेयावनो हो नालाय
औ जेनेबा फार्स्टआवनो होखाबाय जेनेबा गेजेर ससेयाव होफिनला औ बेलेग माने मानसिनि संनाय थ' जेनेबा खायसे खासिनियाल' जेनेबा खासिनिजों मिलायाना जेनेबा गुबुन गुबुन गावबा गाव गोसो बेबायदि संहोना जेनेबा ओंख्रियाल'सो जानांगौ दे औ बुंलाय नोंथां मा बुंनो
औ बिदिब्ला आङ माने जोंनि न'आवहा जेरै सङो बिदि बेखौ बुंसै आरो औ बिनि उनाव देखांना लानानै अन माने दैखौ गोदौहोनानै ग्लब ग्लब गोदौबाथाय बे अ अन गुन्दैखौ माने फ्रि फ्रि सारनानै एरि एरि होयो आरो ओमफ्राय एरै एरि होआबाथाय माने सिङाव गोदोनानै खामो होननानै बुङो आरो
अ बेबादि एसेे माइरंनि गुन्दै बेयो लाथाखान थायो बे जेनेबा सिङाव बेबायदि खामो जेनेबा औ
माने सिङाव गोदैयोना बियो
थ' बेनो जेनेबा एरबाय थानांबाय खाथियाव थानानै नङा होमबा नोंथां। औ बुंलाय नोथाङा। जेनेबा नोंथां ओइ जेनेबा अनला ओंख्रिखौ संनायनि जेनेबा प्रसेस बेबायदिखौ खोन्थानाय नोंथां एसे। जेनेबा माबसा फार्स्टआवनो जेनेबा माबसा संनाय जायो जेनेबा
औ -औ। ना बे देबाय देनानै ओमफ्राय औ अन गुन्दैखौ देना लाबाय बिनिफ्राय देनानै ओ दै गुग्लब ग्लब गोदौ होनानै अनलाखौ माने फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो। सारनानै माने एरबाय थायो आरो बिदिनो बिनि उनावहा उनाव खारैखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय आरो जोङो हमनानै ला बेदरजों संबाय बा अमा बेदरजोंनो संबाय बे अमा बेदरफोरजों सङोब्ला ओमफ्राय मा होनो जोङो फार्स्टावनो बेदरखौ एवफ्रामना लाग्रोयो ओमफ्राय मोजाङै एवना लाख खांनानै बे अनलाखौ ओ उननायाव जेनेबा बिदि मा होनो बेखौ खारै होखांनानै आरो खारै होखांनानै बेदरफोर बेखौ होसननाय जायो आरो ओमफ्राय मोजाङै दसे संसिगोन बिनि उनाव बिदिनो संख्रि बानलुफोर ओ दुन्दियाफोर होयोबा होसिगोन बेनि उनाव खांनाय जायो आरो। माने जोंना अनला ओंख्रिया थाबनो मोनो आरो। बिनि थाखायनो मा बेदरफोरखौ मोजाङै एवग्रोना लानाय जायो आरो। खोना दोंना नों
जेनेबा अनला औ खोनादों नोंथां अनला जोङो बर'फोरा जाजोबखायोआानो ब्राय नङा होमब नोंथां। खोनादोंना जेनेबा अनला ओंख्रिखौ थ' जोंनि जोंथ' ट्राइबेल बेबायदि बर'फोरा जाजोबखायो। जेनेबा गोथाव गोथावबो जाखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ जेनेबा बेवहाय अनलाबो होजायो। दाउबो होजायो जेनेबा नों जि गोसो जेनेबा अनला गोजाबो संना जानाय बेबायदि हायोना नोंथां। औ औ।
ओमफ्राय नोंथाङा मा जों माजों जायो बेखौ औ औ।
खोनाया मा होन्दों नोंथां।
औ माने नोंथाङा आरो अनलाखौ माजों माजों जायो बेखौ मिथियो नामा? इसे माजों माजों
नों अनलाजोंथ' अनलाखौथ' आङो जेनेबा बेबायदि बेदरफोरजों जानाय बेखौ मिथिदों आरो गुबुन माजों जायो आं जेबो मि सिथ'आ जेनेबा अनलाखौ आं बारा जाबायबाय थाया जेनेबा
औ औ।
खोनादोंना औ।
औ खोनादों।
नोंथाङा जेनेबा औ नोंथाङा जेनेबा अनलाखौ जानानै जेनेबा मोजां नाङोना नाङा जेनेबा एसे फोरमायना होलाय।
औ मोजां मोनो आंबो अनलाखौ जानानै जेनेबा बेयावथ' ओ जोङो मोनजाबायबो थायाना बांद्राय जाबायबो थानाय जाया ओंखायनो ओ सम समसो जाखायो नालाय ओमफफ्राय मोजां मोनो आरो जानानै
औ।
औ।
बेबादिनो अनलायाथ' जेनेबा गोबां गारास' सम मोन नाङा जेनेबा आधा घन्टा एक घन्टानि गेजेराव जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ बेबादिनो हाथासनि हाबाफोरावबो होनायखौबो नोंथाङाथ' मि थिगौ आंनि सिगाङावनो बुंबाय एसे सिगाङाव नङा होनबा बेबदिनो जेनेबा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेनेबा जानो थाहैबाय नङा होमबा अनलाखौ थ' नोंथाङा जि आइटेक मोनदो होननानै खोनादोंमोन नोंथाङाबो
औ औ नंगौ खोनादों
जेनेबा औ दाथ' जेनेबा आर'नाइ अनला बेफोरो जेनेबा जि आइटेक मोनजोब्बाय जौ गिसि बेफोरो जौ गिसिफोराबो औ बेबादिनो जेनेबा अनलायाबो जेनेबा जि आइटेक मोनजाबाय बेफोरबायदि औवा मेवाजोंबो संजायो ना नोंथां
औ औ संजायो नोंथां ओं माने जों अनलाखौ गोबां रोखोमै जानो हायो आरो
नोंथाङा ओरैनो अनलाखौ जेनेबा मा माबायदियै संनो मोनखो जेनेबा
औ आङो संनो मोननायाथ' अनलाखौ माने मेवाइ औवा मेवाइजों संनो मोनबाय ओमफायो दाउजों न'नि दाउजों संनो मोनदों आरो ओमफाय आङो बिदि संनो मोननाय गोसोआव गैया खालि आङो अनलाजों ओमफाय दाउ बे मा होनो मेवाइजों संनायखौल' गोसोआव दं आरो ओमफाय बिदिनो मिनथियो आरो माजों माजों जायो बेखौबो एसे ओरै जोङो आलुफोरजोंबो जायो ओमफाय जोंहा अनलाखौ बे लाइ बिलाइफोरजोंबो जायोना लाइ बिलाइ गोथांफोरजों बेखौ माने बर'फ्रा अनला फाख्रि होननानै बुङो आरो औ बिनि औ बिनि उनाव जोङो अनलायाव बे सेवालि बिबार बेफोरखौबो जायो ओमफाय मा होनो बेखौ बासिखा बिबार गोरानफोर बानायना दोनो ना बेफोरखौबो जायो आरो संनानै बेजोंबो
औ जेनेबाथ' जोंना बर' फोरानो जेनेबा बेखौ जाफ्रामो गुबुन हारिया जायाबाबो जेनेबा बर'निनो ओंख्रि जेनेबा बेबायदि जाहैबाय नङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ
बेनिखायनो जेनेबा जोंबो जानाय जायो आरो जेनेबा हाबा बेबायदि फोरावबोथ' जेनेबा जोंनिया थाखायो बयनावबो जेनेबा नोंथांमोन जेबोथ' बेबायदि हाबायाव होयो नामा
औ मालाबा मालाबा गासैयावबो होआ आरो जेनेबा ओमफ्राय हा माबाफोर होयो ओमफाय ओंखाम गोरलैफ्राव जायो बांसिन
हाबानि जेनेबा हाथा हाथा खुरनाय बेबादियाव होयोनो नोंथांमोनथिंबो
औ माने जोंथिंजाय बांद्राय बिदि हाथा जबनाय नेमानो एसे खम जालांबाय ओंखायनो नुनाय नुलानो आरो बांद्राय नुला
औ औ औ औ जोंनिथिंजाय बेबादिया जेनेबा गैया बेबायदि जालाङाखै जेनेबा जोंनियाव दोङो बेबायदि नियमा
औ औ
खोनादोंना नोंथां औ बेबाय दिनो जेनेबा जों बेखौ जोंनियावथ' बेबादिया जोबनो थांथ'वाखै जेनेबा बेबायदिनो सोलिबाय दोनथ'यो जेनेबा गोदो जेरैमोन बेबादि
औ
दानिया जेनेबाथ' बेबायदिफोरा हाबाफोराबो जेनेबा थ' डेभेलप जालांबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ
जेनेबा औ दानि जुगाथ' गोदोनि जुगजों मिलायखाया नङा होमबा बेबादिनो जेनेब्ला अनलानि जोंङो जेरै बागै अनलानि बागै रायलायबाय बिदिनोथ' जोंबो दा अनला अनलाखौबो थ जाना मोजां मोनबाय दा ओमबा नोंथाङा आंनोबो जेनेबा नोंथाङा जिखिनि अनलानि बागै मिथिगौ बेखौ फोरमायना होबाय नङा होमबा नोंथां।
औ
दा होमबा जोंना नोंथां समाबो जाबाय खोनादोंना दा होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां। उनाव लोगो मोनलायसिगोन नोंथां औ गोजोनथों नोंथां औ
दे बिदिब्ला